खोना हादोंना?
औ दे खोनादों।
अ नोंथाङा मोजाङै दंना?
औ
नोंथांजों आङो जोंनि बर'फोरनि जे जाग्रा आदार बिनि सोमोन्दै दान्दिसे सम सावरायनाय लादों। नोंथाङा आंजों सावालरायनो हाफागोन ना? नोंथाङा आंजों सावरायनो हाबफागोन ना?
औ हागोन सम दङ'।
ओ जे बर'फोरनि जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला गुबैयैनोथ' जोङो ओंखामखौनो होननानै बुंनांगोन ना दा बेनि गेजे जेरावहाय बर'फोरा जाग्रा आदारखौहाय मा माबोरैहाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि एबा ओ जेरैहाय रुनाय सावनाय हमनाय बायदि बायदि। बिथिंजों बा बायदि बायदि रोखोमै। जोङो बरफ जाग्रा आदारखौ। जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। दा बे बिथिङावहाय नोंथांनि बायदिब्ला जे बर'फोरनि जे जाग्रा आदार जाबोनाय। बै जायनाखि रुनाय सावनाय। हमनाय बैफोर माखासे ओ जा जानायनि जे आदबफोर। बैफोरो। गोदोनि समनिफ्रायनो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ'ना गैया एबा सोलायदों नामा बिनि सोमोन्दै सुंदु'यै बुंनो हागोन हागोनना?
औ हागोन बिदिब्ला नोंथाङा खोनासं जोंनि बर'फोरनि जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जों बेफोरबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमाव जाबोदों गोदोनिफ्राय गोदोनि सुबुंफ्राथ' जों बांसिनै सावनानै मेनानै रुनानै जायोमोन नङा होनब्ला। जायनि जाहोन मानोना बै समाव जोङो थावनि दिहुनथाइखौ मिथिना मोनाखैमोन थावनि बाहायथिखौ जो जोङो रोङाखैमोन जोंनि बर' सुबुंफोरा जायनि जाहोनाव जोङो बैफोरखौ जेसेबांखि मैगंआनो जाया मानो ना बेदरानो जाया मानो बा माबा मोनसे मुवा बेसादानो जाया मानो जों जाग्रा आदारफोरखौ बांसिनै रुनानै सावनानै मेनानै जायोमोन नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां।
औ नाथायबा दानि मुगायाव बैफोर मुगाजों लोगोसे एसे सोलायबोनाय खौ नुनो मोनो जेरै दानि सुबुंफोरा नेेनानै जानायखौ सावनानै जानायखौ गोबां खम बाहायो। नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां।
लोगोसे रुना जानायाो रुना जानायखौबो गोबां खम नुनो मोनसै मानो होनो होनोब्ला दा गोनोखो मुगाजों जोङो गलादारफोरा बां गला हाथाइ बाजारफोरा बाराय बैफोराव माने जोङो थावनि बिबांखौ गोबां रोखोमनि मोननो हानाय जाबाय बा सोरखौबा नुनानै गुबुन सुबुंफोरखौ नुनानै बैसोरनिफ्राय जोङो सोलायबोनाय गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनसै। जेरै ना बेदरफोरखौ जोङो रुनानै जालिया बांसिन एवनानै जायो नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां थारैनो बेफोरो जोंनि मुलुगनाङारि जानायनि जाउनाव। जादों होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथां?
औ
दा बैफोरनि गेजेरावहाय जे बर'नि दोरोङारि जाग्रा लोंग्राानि गेजेराव गेजेरावहाय जेओं ख्रि महरै बाहायनाय। बा ओंख्रि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो। सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन ना? जे बर'फोरनि दो। दोरोङारि बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर म बयजोंबो मिथिजानाय जे अनला जे होननानै बुङोना। बै ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा। बुंनानै। होनो हागोन ना?
औ हागोन औ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसेल' नङा गुबुन गुबुन दं जेरै अनलाजों दाउ संनाय अनलाजों औवा मेवाइ संनाय अन ओ। नारजिजों अमा संनाय नङा होमब्ला? सबायजों सा। साम' संनाय। सबबायजों दाउ। संनाय बेफोरबायदिनो दं बेनि गेजेरावनो नोंथाङा अनला ओंख्रि संनायखौ सोंदों आं बेनि बागै फोरमायनो सानो।
नंगौ नोंथां।
ओंख्रिया जोङो बर'फोरनि जबोद जोबोद माने ओ अनसायजाथावना ओंख्रि नङा होनब्ला? जोङो अनला ओंख्रि होननानै। होनुङोब्ला गासै बर' सुबुंफ्रानो सिनाय मोनो मिथि मोनो आरो जानोबो गोथ। गोथाव मोनो जेराव बे ओंख्रिखौ जोङो माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो। जोङो अनला ओंख्रि। संनो थाखाय माइरंखौ जोङो ओ से घन्टा बा बाजि बा ब्रैजि थामजि मिनिट। सिगां जोङो सोमनानै दोननांगौ जायो जाहाथे बे माइरङा रुयो बेनि उनाव बेखौ देनानै गुन्दै खालामनानै उवालाव दिंखियाव बा माबा मोनसे हबसि। फोराव देनानै जों। गुन्दै खालामनानै। लायो। बेनि उनाव जोङो। जुदि बेदरफोरजों सङोब्ला जों बेदरखौ गिबियावनो सिगांनि सम सिगांनि बायदिब्लाथ' जों बेदरखौ एसे थाव गैयाबाबो एसे ओरैनो एवफ्रामोमोन नाथायबा दाथ' थावजोंनो एवो बांसिन। बेखौ बेदरफोरखौ जों मोजाङै। एवना लानानै बेहाय दै होनानै दैया दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो अब्लाबो। अनला अनलानि गुन्दैखौ। ओ बेखौ होना होनाय जायो। आरो बेखौ साह अल एसे सागं साना होनाय जायो। बेनि उनाव। जि नैजि मिनिटनि उनाव बे ओंख्रिया जाजानाय महर मोनो आरो।
थारैनो नोंथां नोंथाङा अनला ओंख्रि संनायनि मोनसे जे दङना बेखौ आं सरजाबनो सानदों जे। अनला ओंख्रियावहाय जोंनिया। खारदै नङाबा जे जाया बा। खारदै होथारनांगौ बे मोनसे। मोनसे बाथ्रा दङना नाथायबा नाथायबा मोनसे खोथा खोथाया जादों मा जोंनि बर' समाजावहाय ओ मोनद'था रोखोमनि हाबा लायो नङा होमबा नोंथां बे मद'- रोखोमनि हाबा लानायावहाय जोंहा गोदो गोदाय समावहाय जोङो गुबैयै हाथासुनि लानाय हाबाखौनो जोङो नुबोयोमोन ना बांसिनानो दा बै समावहाय बै समावहाय जोङो हाथासुनि जेला हाबा जायो अबा अब्ला बै हा- हाथासुनि हा-हाबायावहाय अनला ओंख्रि संनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां बै अनला ओंख ओंख्रि संनायावहाय जोंहा अनला आमाव सङो नङा होमबा नोंथां
औ बि सैथो
खारै आरो हालदैबो होनाय जाया नङा होमबा नोंथां नाथाय जोंनि बाथ्रा फावाव दङ जे मानसिफ्रा बुङो जे अनलाया खारै नङाबा जाया होननाय मोनसे बाथ्रा दं नङा होमबा नोंथां नाथाय जोंनि दोरोङारि हाबा जे नेमखान्थि बा आसार खान्थिया सोलिनाय जे हालदै आरो खारै नङाबाबो अनला ओंख्रिया जायो बेखौ जोङो बै हाबा जे हाथासुनि हाबा बिनि गेजेरजों जों मोन
मिथिना मोनो औ नंगौ बे सैथो नाथाय एब जों सरासनज्रायै ओं ओंख्रि महरै जायोब्ला जों खारै होथारनांगौ जायो नङा होनब्ला?
नोंगौ सैथो बियो दा दोरोङारि जानाय लोंनायनि बेलायावहाय जोङो माखासे जोंनि बर' समाजावहाय जे थिनानै जानाय ओंख्रि बैफोरखौबो जों मोननो हा हायो नङा होनबा नों थां जेरैहाय नाफाम नारजि बायदि बायदि नङा होमबा नोंथां?
औ सैथो
बेनि गेजेरावहाय अ नोंथाङा नाफाम जे थिनानै दोनो बेखौ माबोरैहाय दोनो सुंदयै बुंनो हागोन ना?
औ हागोन
जागोन नोंथां
थ नाफामाथ जोंनि बरनि बयनिस्रायबो मुंदांखा नङा होनब्ला? जोङो नाफ नाफाम होननानै बुङोब्ला गुबुन हारिफ्राथ जानांगौ बेखौ जाया आरो मिथिया ओंखामखौ जों बांसिन बर सुबुंफ्रानो जायो बेनि बे नाफाम बानायनायनि आदबफोरा जाहैबाय जोङो गिबियावनो बिलोफोराव बा बहानिफ्रायबा नाफोरखौ लाबोनानै गुरनानै सारनानै बा जेरैखि जाया लाबोयोब्ला उह बेखौ जोङो गिबियावनो मोजांहै बास सिनानै बिनि खिफोर औ गारनानै बेखौ मोजाङै सुनानै जोङो सान्दुङाव दसे सानदुङाव सानसे साननै माने रानजासिम फोराननानै लानांगौ
नंगौ नोंथां
औ बियो रानोब्ला बेखौ जोङो उवालाव बा देंखियाव जोङो मोनसे थास थास दुदालि होननाय दङ बे थास दुदालिनि गांखंखौ जोङो हानानै बे नाफाम देनायाव नाजों थासजों ज लोगोसेनो देफायो
नंगौ नोंथां
सोरबा सोरबा खुमब्रा फिथाइबो होफायो आरो सोरबाया खारैबो होयो एसे बेफोरबायदि होनानै देनाय जायो देेननानै जेब्ला गेब्लेयो गेब्लेयोब्ला जोङो गिबिहाय औवा हासुं बानायना लायो बे औवा हासुंआव सोनानै मोजाङै खाथेनानै बिनि सायाव ओ हांगारबो होनाय जायो बे हासुंआव खाथेखांनायनि उनाव एसे हांगार होनानै आरो खाथेबावनाय जायो जाहाथे माने बाहेरनिफ्राय सिंसिमहालागै बार हाब-हाबहैया आरो नाफामा गाज्रि जाया बैनि थाखाय मोजां खाथेनाय जायो
थारैनो नोंथां बेबायदिनो जों जोंनि समाजावहाय जे ना ओ नाफाम खौहाय थिनानै जानायनि मोनसे सा-सावगारिखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनाया बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों
औ दे